हेलौ
औ नोंथां।
मा खालामगासिनो दङ'?
आं दा जिरायगासिनो दङ'।
नोंथांजों दंफां लाइफांनि सोमोन्दै इसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन।
नोंथाङा दंफां लाइफांनि सोमोन्दै फोरमायनानै होदो
औ दा ओ दंफां लाइफां होनोब्ला जोंनि बुहुमाव ओ गोबां दंफां लाइफां मोननाय जायो।
जेरै सार सिगुन गाम्बारि फाख्रि बिफां थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां सिलिखा बिफां बेफोरबायदि गोबां बिफां लाइफांफोर मोननाय जायो आरो
औ
आरो बेफोर बिफांनि ओ बिलाइफोरनि महरा गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जायो। ओ बेफोर बिफां लाइफांफोरा ओ
खायसे खायसे खायसे बिफाङा ओ फिथाइ थायो आरो खायसे खायसे बिफाङा बिब्दिनो फिथाइ थायालानाबानो ओ बिब्दिनो
गावदां बिबार बारग्लांनानै एबा बिफांखौ समायग्लाबहानै बिब्दिनो ओ सम सफैबा बिब्दिनो थख्रबलाङो
द'
बिब्दिनो खायसे ओ फिथाइ थायनाय बि- ओ बिफांफोरा जेरै थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां
औ
आरो कमला बिफां
औ
कमला बि बायदि बायदि आरो
औ
उम
बिफां लाइफांनि थायो
ओ बि ओ बिफां लाइफाङा बिब्दिनो गोबां रोखोमनि थायो ओ बिबदिनो ओ फिथइ फिथाइ थायग्रा बिफांफोरा खायसेनि खायसे बिफां नि फिथाइखौ ओ जा जानायबो थायो आरो खायसे बिफांनि फिथाइा जाजायोबो
बिब्दिनो जाजानाय होनोब्लाथ' थाइजौ खान्थाल लिटुखौ आमलायखौ ओ बिब्दिनो जलफाय बेफोरबायदि
नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा दंफांफोर दङ
जोंनि ओनसोलावथ' ओरैनो खायसे खायसे बिबांफोरा गैया आरो खायसे खायसेया दङ जेरै ओ खान्थाल बिफां थाइजौ आरो नालेंखर सिलिखा आरो बिब्दिनो ओ गय फाख्रि गाम्बारि बेफोरबायदि बिफांफोरा दङ
जों बिफांफोरनिफ्राय मा मा मोननो हायो
जोङो बिबांफोरनिफ्राय गिबियावनो अक्सिजेन गेसखौ मोनो आरो जोंनो जा कार्बन दडाइ अक्साइड गेस हगारो
बे गेसखौ बिफांफोरा गावसोरनि हां लानाय हिसाबै आजावनानै लायो कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ
बिफां लाइफांनिफ्राय मा मा बानायनाय जायो
बिफां लाइफांनिफ्रायथ' बिदिनो चयार टेबोल बिब्दिनो सां बायदिफोरखौ बानायनाय जायो आरो बे बिफां लाइफाङा जेब्ला रानो अब्ला बिखौ दाननानै ओ दानस'नानै ओ बिब्दिनो बन बायदि बानायनानै ओओंखाम ओंखाम सङो बेयाव
औ
बिब्दिनो खायसे बिबांफोरखौ जेरै औवा बायदिखौ बिब्दिनो दानस'नानै ओ बेरा बायदि बानायो
औ
बै औवा दं औवा बिफांखौ बिब्दिनो न' न' बायदि बायदि बानायनायाव बाहायनाय जायो।
औ
आरो बिजों दरजा औवा बिफांजों दरजा बिब्दिनो सान्द्रि खिरखा संह्राय बेफोर बायदि बायदिफोरखौ बानायनाय जायो।
औ बिदिब्ला आं नोंथांनो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनोसै
औ
जोंनि सोरगिदिंथ' गोबां बिफां लाइफांफोर थायो।
औ
खायसे लाइफांफोरा जोबोद गिदिर गिदिर। आरो बो थायो। बिफां लाइफांफोरखौ दंफांबो होनना बुङो।
औ
थाइजौ खान्थाल साल सिगुन गामबारि आवजार बायदिफोरा गिदिर बिफां
औ
खायसे लाइफांफोरा गाहाय आरो दालाय दासा थुबजा
औ
बेफोरबायदि लाइफांखौ जायराब लाइफांबो होनना बुंनाय जायो।
औ औ
जेरै आदि दिगा थुंखु बैग्रि सेवरा फान्थाव फानलु बायदिफोरा जाय लाइफांफोराव गोलैयो।
औ
माखासे लाइफांफोरा दालाय गैया।
थों गोथों गोजौल' जायो। जेरै गय साव खिजुर नालेंखरफोरा थों गोथों लाइफां
औ औ
आरो खायसे लाइफांफोरा हाजों सिथाबनानैबो थायो। बेफोर लाइफांखौ जोङो हाग्रा होननानै बुङो। जेरै फिसा दुब्रि दोल खासि बायदिफोरा हाग्रा
औ
माखासे लाइफांफोरा थोंगोर गसंनानै थानो हाया।
औ
बेफोरो मालायनि सायाव मानलानानैसो थायो।
औ
बे रोखोमनि लाइफांखौ
बेन्दों एबा मानलाग्रा लाइफां होननानै बुङो
औ औ
जेरै जिंखा, खुमब्रा, जोगोनार, थाइबें, बायदिफोरा बे रोखोमनि लाइफां
औ
माखासे लाइफांफोरा फिथाइ थायो माखासेया फिथाइ थाया। बिदिनो माखासे लाइफांफोरा बिबार बारो आरो माखासेफोरा बिबार बाराबो। माखासे लाइफांफोरनि बिबारा जोबोर समायना
औ औ
बिफां-लाइफांखौ मानसिनो हां लानायनि थाखायबो नांगौ जायो।
मानो होनोब्ला बिफां-लाइफाङा हगारनाय अक्सिजेन गेसखौ जों मानसिफोरा होनोनानै लायो।
औ
बिफां-लाइफांनिफ्राय जों मानसिफोरा गोबां खामानि मावनो हायो। जेरै जों फार्निचारफोर बानायनायावबो बाहायो। जेरै चियार-टेबोल डेक्स-बेन्स बायदिफोर बा बानायो।
औ
आरो खायसे खायसे लाइफांनि फिथाइफोरखौ फोरा जायोबो
औ
लाइफांनि फिथाइखौ जायाबो खायसे लाइफांफोरखौ मानसिफोरा ओंख्रि संनानैबो जायो। जेरै लाइ-लाफा फालें बायदिफोरखौ मैगं संनानै जायो। आरो खायसे लाइफांनि फिथाइखौ जायो जेरै जोगोनार, लाव बायदि बायदि
औ
बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै
औ औ दे